हेल नोंथाङा आंनि रावखौ खोनाबाय दा?
ओ-ओ खोनादों नोंथां
थ नोंथाङा दा मा खालामदों?
ओ आं ओरैनो जिराइना दं नोंथां नोंथाङालाय
आङोथ' नोंथाङा आंजों बैसा सागुनि बारियाव एसे खोथा बाथ्रा रायज्लायनो हागोन नामा?
ओ हायो दे नोंथां
ओ दे होनोमबा जोङो बैस सागुनि दारै एसे
ओ ओ जायो नोंथां उम
नोंथां?
औ औ हागोन दे। नोंथाङाबो एसे बुंदो आंबो एसे बुंनोसै
औ थ बैसागुआ जा बाय जोंनि बरफोरनि जोंनि बर'फोरनि फेस्टिभेल जाबाय आ
अ आंगो फोरबो अ अ
ओ जोंनि बर' फोरनि ओ रुटस जाबाय जोंनि बर'फोरनि आइडेन्टिटि जाबाय बैसागुआ मोनसे
ओ ओ ओ
जोंनि बर'नि निउ इयार हिसाबै बेबाय
ओ ओम औ साननानै लानाय जायो आरोना बर'फोरा जेनेबा बेखौनो गिबि मा होनो जेरै मा होनो अ माने बेलेग गुबुन हारिफोरा जेरै जानुवारिखौहाय माने गोदान बोसोर सानो बर'फोरा बिदिनो गुखौ नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा ओ माबा होननानै साना गोदान बोसोर मानिना लानाय जायो आरो। ओम
औ बैसागुआव जोङो बैसागुनि बिराद बैसागुनि बिराद नियम थायो
ओ नोंथाङा आ नोंथाङा मिथिगोन ना माने मा होनो आसामावहाय जोंनि आ सामाव बैसागुखौ माने खेबथाम खेबथाम माने खेबथाम रोखोमै माने फालिनाय जायो।
औ औ
आ मिथिगो दा नोंथाङा?
नोंगौ मिथिगौ बैसागुखौ एक्सुेलि ओ जोंनाव मोन एसे परमपारा दङ बैसागु खौ बानायनायनि जोङो बैसागुनि दिनाव गोखा गोखै जायो। अमा बेदरजों जोङो मैगं मैगं ओ हाग्रायाव मै गं नागिरनानै जोङो गोखा गोखै बानायनानै जायो। बैसागुनि दिनाव जोङो जोङो जौ मायब्रा लोङो बे जोंनि जौ लोंनाया
ओ बेयो जोंनि ट्रेडिसन कालचारनि ओ ओ उम।
जोंनि मोनसे कालचारनि पार्ट आरो ओमफ्राय जों ओ ज'यै जायै जोङो बैसागुखौ ओ नोंथांमोनहा बैसागुखौ मा माबायदि ओ फालियो। माबायदि मानायो एसे फोरमायनो हागोन।
ओम बैसागुखौथ' जोंनि जायगायाव बिदिनो ओ मा होनो बैसागुनिस मानो सैथोनि बैसागुआथ' जेनेबा सैथोनि जोब ओ जोबथारनाय दिनाव जायो। नङा होमबा? थ' फ्रायनो जायो। ओमफ्राय इफोरनि माने फार्स्टआवथ' मोसौ बैसागुजोंनो माने बैसागुआ जेनेबा जागायजेनो नङा होमबा। त फुलखालि माने मोस मोसौखो फुङावनो सिखारनानै आ मा होनो मोसौखौ थुख थुखैयो थुखैयो थुखैखांनानै लाबोनानै मा होनो? ओ बे ओ मोसौखौ माने ओइ बे ओ हालदि मा होनो बे मा होनोमोन बेखो दिग्लि थि बिलाइ ना मा होनो? ओमफ्राय बिसोरसो माने माला बानायनानै बेखौहाय माने मा गानहोनाय जायो आरोना गानहोनानै माने बेखौ बिदि थु खैनाय जायो आरो ओमफाय थुखैखांनानै लाब बोनानै मा होनो बे ओ ओ मोना मोना जेनेबा मोसौखौ गोदान फागा गानहैयो आरो ना गानहोनानै इनि उनाव पु माने बेहाय ओ मा होनो रायदों फोरखौ बेहाय सावनानै माने बेखौ मोसौखौ धुवा धुवा होनाय टाइपनि बिदि बानायो आरो ना। उम उम। फाय बिखालि ओ बे खालिथ' जेबो नंला बेनि उनाव बेनि अखानायै जेनेबा मानसिनि बैसागु आरो ना। बेखालि फुङावनो गासिबो न'निफोरा ज' माने बोराय बा बुरै फोरखो एसे ओ गावनिख्रुइ गिदिर मानसिखौहाय मान होलायो ओ इनि उनाव ओ बिदिनो गाजा -गोमजायै बिदि थाङो आरोना बिनिबो बिनि उननिफ्रायनो आ बिनि ओ मा होनो बिनि सानसे उनाव ओमफ्राय माबानाय जायो मा होनो गामि गामि थांनानै नखर नखर थांनानै गासिबो लोगो जानानै मोसायो रंजायो बिदिनो आरोना।
औ औ।
बिदिनो माने बैसागु ओ सप्तासेयालागै बिदिनो माने ओ फालिनाय जायो आरोना। उ नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि फालिनाय जायो इदि माने माबाफोर इदि माने माबाफोर दं नामा जेनेबा
ओ जोंनि जोंनिथिंजाय एक्सुेलि बैसागुखौ बिराद सिमपलि बानायनाय जायो आरो माने बिराद सिम्पोल जोङो बैसागुखो माबायो। फालियो बैसागुनि फार्स्ट दिनाव जों गोजा ओ गोदान बोसोराव जोङो बा थौखौ फुजा होयो। जोंनि गाव गावनि नियोम हिसाबै जोङो बाथौखौ फुजा होयो। बाथौ फुजा होनानै जोङो जोङो गोखा जायो।
उम।
जायो जोङो बोसोर दाननि बैसागुआव जोङो गोखा गोखै जायो, अमा जायो, जोङो हाजोआव बेरायनो थाङो। हाजो गाखोहैनो जोंनि मोनसे नियोम थायो एसेयो जोङो रंजानो थाखाय हाजो गाखोहैयो। जोङो न' न' थांनानै मोसायो गान खनो। बेफोरबायदि आरो जोंनिथिंजाय बैसागु एसे सिम्पोल बानायो। जोङो बांद्राय नियोम माबा माबिखौ फालिया आरो।
उम उम। ओमफ्राय बैसागुआथ' माने बैसागुखौथ' बबा बबा जायगायाव इदिनो बैसागुनि फानसोनबो फालिनाय जायो। जोंनिथिथ' बिदि फानसोनफोर बिदि बानायनाय जाया, नोंथांमोननिखि बानायो नामा बिदि फानसोनफोर बैसागुखौ लानानै जेनेबा?
जोंनि जोंनिथिंजाय एक्सलि कलेजफोराव बेराद बैसागुनि फांसन जायो आरो रो थि फ्रि फ्रि बैसागु फांसन मेला बैसागु फांसोन जायो आरो थ आरो गामियाव बो सोरबा सोरबा फांसोन खाला मो आरो बाट माने ओ आङो आंखौ सोङोबा आं मालाबाबो माने बेबायदि फांसनाव थांफेराखै आरो
उम उम
त' नोंथाङा थांफेरबाय नामा बेफोरबायदि
ओ आंथ' जों गामियावबो जाया बिदि जोंहानि उम जोंनि माने बिदि न' खाथिनि गामिफोराव जायो आरो बिदिनो मा होनोम ओ बिदि मा होनो नोंथाङा बुंबाय ना जेनेबा बैसागुनि सिगां जेनेबा फ्रि बैसागु खुङो फायनि उनाव बैसागु बिदाय इदिबो बैसागु बिदायबो बिदिबो खुङो आरो त' मा होनो बिदिनो मा होनो बेफोराव माने गामि गामि गामिनि माने गथ'फोरखौ गासिखौ बो लानानै माने खेलाफोर बानायनाय जायो बिदिनो मा होनो बिदिनो खन्थाइ आवरायनाय बा बिदि माने गोबां रोखोमनि बिदि कमपिटिसनफोरबो लाखिनाय जायो आरो बेहाय बिदिनो गामिजोंनो ल'-ल' लानानै ओमफ्राय ज' जानानै माने गोखा गोखैबो जालाय लायो खायसेफोरा इदिनो जयैनो गामिसेयानो बिदि नुदों आरो फायनाव गामिसेनो माने गाजा गोमजायै रंजायै आरो ना उम ओमफ्राय मा होनो बैसागुआथ' जेनेबा ओ
औ नोंथां
ओ माने बैसागुखौथ' जोंनि जायगायाव माने आसामाव मोनथाम रोखोमनि बाहाय ओ मोनथाम रोखोमनि जेनेबा खुङो फार्सआवथ' थांबाय जों रंजालि बैसा गुनि बागै माने सावरायनाय जाखाबाय बेनि उनाव मा होनो मागो मा गोनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे मागो मागोफो मागोआव माबोरै ने मा मा फिथा सङो नोंसिनिथिं बिदि
जोंनिथिं जोंनिथिं जोंनि न'आवथ' एक्सोलि फिथा बानायग्रा बेबायदि मिथाइ बानायग्रा रावबो गैया आरो स' जोङो आ मालायनि बानायनाय नङ-नङाबा आरो दखानाव सावनाय बानायनाय बेफोर खोनो बायनानै जायो आरो जोङो ओ फिथाखौस सिथाव सावनाय जोङो ओ नों माइब्रा बानायो न'आव सौराइ बानायो। बाद बाखि जोङो दस्रा फिथा माबा माबिखौथ' जोङो बायनानैसो जानांगौ मानोना जोंनि न'आव फिथाब बानायग्राथ' रावबो गैया नालाय। नोंथांमोनहा मा मा? जायो आरो मारै बानायो?
अ जोंनिथिं मा होनो बे एन्थाब फिथा एन्था फिथाखौ नोंथाङा सिनायो दा? ओ गो ओ एन थाब फिथा बानायो ओमफ्राय बिदि लावदुम फिथा ओमफ्राय ओ बे जोंनिथिंथ थाव थावनि फिथा थाव सिथावखौ होनो खोमा ना?
होन होनन्दां औ सिथाव
ओ मा हानो। थाव थावआव जे एवो बेखौ।
औ बेखौथ' सि
है थानाय बे बेखौ बानायो आरो ओमफ्राय बिदिनो लादुफोर बानायो। थ मा होनो एनथाब। फिथानि थाखाय जेनेबा एन्थाब फिथफोरनि थाखाय जेनेबा माइब ब्रा माइब्रा नांगौ आर आरो ना जेनेबा माइब्राया मोजां जानांगोन आरोना ओमबासो जेनेबा। फिथाइआ मोजां जेनेबा सेब होगोन बिदि आरो एन्थाब फि फिथानो थाखाय थ बेखौ माने दिं खियावसो माने देयोबाथाय मोजांसिन जायो आर ना बिदि बानायनो थाखाय मा होनो एन्थाब बानायनो थाखाय। ओइ ओ मा होनो माइरंखौहाय जि मा होनो ओ माइब्रा माइरंखौहाय सोमनानै दोनो दसे टाइम। सोबनानै बिनि उनाव बेख खौ बोखांनानै दिंखियाव देनानै बेखौ गुन्दै खालामो। खालामनायनि उनाव मा होनो उम नोंनि बेखौ। मा होनो मोजाङै सालिनांगोन आरो ना एन्थाब फिथा बानायेनबा मोजाङै सालिनानै लानो जेनेबा ओ बिराद बे जिथु गुन्दै बानायनाय बे गुन्दै बानाया औ गथा थानायख खौ माबाथारनांगौ आरो। ने गुन्दै माने मोजांथार मिहि जानांगोन आरोना। सब जानांगोन माबाया ओमफ्रायनि उनाव नोंनि गोसो नोंङो नारेखल होयो ना सिबिं होयो नों नारेंखल होनोबा नारेंखल खौ एवनानै लादों ओमफ्राय बेनि उनाव मा होनो थ नोंथां थ बानायो माबोरै बानायो एनथाबखै बेखौ बेखौ मिथिखायो खोमा ना। ओ ओ ओ बिदिनो बानायो आरो जोंनिथिं ओमफ्राय आरो बे थाव सिथावनि थाखायथ' जि माइरंबाबो जायो जेनेबा ओ सिथावखौहाय ओ मा माबायदि नारेंखल होनानै जाफेरबाय दा नोंथांमोना
जोंङो सिथावखौ नारेंखल होनायखौबो जाफेरबाय नरमेलखौबो जाफेरबाय ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै जोंङो जोंना समा फैबाय। गोजोनथों नोंथां मोजां
गोजोनथों ओं गोजोन ओ ओ गोजोननाय मोन बाय आंबो